औ खोनादों नोंथां खोनादों औ खोनादों नों नोंथांनि फन हरनायनि जाहोना
आंनि हनायनि हरनायनि जाहोना बेनो आरो दावबायनायनि सा सोमोन्दै सावरायनो
दावबायनाय औ औ सावरायजागोन औ औ दे जागायदे बिदिब्ला
ओ दा नोंथाङा बबे बबे जायगायाव दावबायखो बा मा मा जायगाखौ मोजां मोनो दावबायनो?
औ ओ आङो दावबायनोलाय जोबोद मोजां मोनो आङो दासिम गोबां जायगायाव आङो दाव माने दावबायबाय आरो दावबाय जों दावबायनानोय ओ दावबायनो जुदि हायोब्ला जोंनि माने ओ लाइफआ जोंनि जिउआ माने मोनसे गोजोन जोंनि साननाय हनायफोरा मोनसे पजिटिभ माने गोथों साननाय फैयो होन आं सानो आरो मानोना आङो ओ माने गो गोबां जायगायाव आङो माने दावबायबाय जोंनि ओ आसामनि खोथाखौ लायरायोब्ला आसामाव आङो गोबां जिल्लाफोराव आङो दावबायबाय आरो ओ जोंनि भारत हादरावबो बा इण्डियाआवबो आङो गोबां जोंनि माने रो रायजोफोराव स्टेटफोरावहाय आङो दावबायबाय आरो जेरै बुङोब्ला दि दिल्ली पान्जाब हिमाचल जुम्मु कासमिर उत्तराखन्ड बेफोर जायगाफोराव आङो माने दावबायबाय आरो दा थारैनो बेफोराव दावबायनानै माने मोनसे मोजां एक्सपिरियेन्स मोनो मानसिया माबोरैहाय थांना थानो थांनांगौ माबायसा दिसिप्लिन गुबुन हार गुबुन जायगाया माबायसा बिथांमोना थांना थायो
औ
बिथांमोननि जानाय लोंनाया मा बेफोरनि माखासे बाहेरा नलेजफोरखौ मोननो
औ
सानो माने दावबायनायनि गेजेरजोंबो माने गोबां माने गियान माने आरजिनो हायो गियान मोननो हायो आरो औ औ दा ओंखायनो आंनि थाखाय माने दावबाय सासे जुदि सुबुङा जुदि दावबायोब्ला बिनि माने जि गियान बियो बारायो आरो
औ
गियान बारायो ओ दायो ओ नोंथाङा एसे बुंनायलाय जे मोनसे जायगा जाय माने मोनसे जायगायाव दावबायनोब्ला बे जायगाया जायगानि थासारि बा जायगाया माबोरै जानांगोन? माबायदि जायगायाव जोंनि दावबायारिफोरा थाङो होनना नोंथाङा सानो एसे बुंनो हागोन
दा मोनसे जायगायाव दावबायनो थाखायथ' बे जायगाया जोबोद मोजां जानांगोन
औ औ
बयबो जाहाथे थांनो हानाय बायदि
औ
बबेबा नेचारेल जायगा हाजो जायगा
औ
बेफोरबायदि जायगायाव दावबायनांगौ आरो आंनिबा
नंगौ नंगौ
बेफोरबायदि जायगायाव दावबायबा जोबोद मोजांबो मोनो आरो।
औ
मोजां मोजां।
औ औ नोंथांङा जोंनि बि टि सि एबा बड'लेण्ड ओनसोलाव माबे माबे जायगायाव दावबायफेरखो आरो मुंदांखा दावबायनाय जायगा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बि टि सि एरियाथ' आं दावबायहैफेराखै
औ
बे जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्आवनो दावबायदों आरो।
आतसा औ औ
नोंसोरनि बे खाथि खाला मा मा जायगा दं बिदि दावबायनो हानाय। बा बिदि मानसिफ्रा मोजां जायगा
अ जोंनिखिथ' दा अरुणाचल दंखै पासिघात
फासिघात औ
सिखाबालि दं डब्रुगर दं।
औ
बेफोर बेफोराव मोजां मोजां जायगा दं आरो बेफोराव दावबाय जायो आरो दावबायबारि
औ औ औ
उ
जोंनि नैबे बड'लेण्ड ओनसोलावहाय जोबोद मोजां मोजां जायगा दङ आरो दावबायनो थावना जाय जायगाफोरखौ जोङो मोजाङै जोथोन लायोब्ला बेखौ मोजाङै जोङो मोनसे सिनायथि होनो हायोब्ला बेयावहाय गोबां जोंनि दावबायारिफोरा बेयावहाय माने फैगोन आरो दाबो फैयो। जेरै जोङो मानास नेसनेल पार्कनि खोथाखौ जोङो सावरायनो हायो बेयावहाय गोबां जोंनि माखासे फरेनार्स टुरिस्टफोराहाय दावबायारिफोरा बेवहाय फैयो। जोंनि खाथिनि माने दावबायारिफ बेवहाय फैयो जेरै जोङो भैरब कुन्द' पिकनिक स्पटनि बाथ्रा बेयावबो गोबां जोंहा माने निउ इयारफोराव हाय माने बेयावहाय पिकनिक जाफैयो दा बेबायदि गोबां थावनि दङ जे सरलपारानि खोथाखौ बुं बा जोंनि आइपवलि पिकनिक स्पट नि खोथा बुं बेबायदि माने गोबां दङ आरो आरो मोनसे माने बेबायदि जुदि दावबायग्रा थावनि थायोब्ला बेयावहाय जोंनि मासे माखासे रांखान्थिनि माने माबा जायो। जौगानाय फैयो माखासे बे बेफार बानिज्य खालामनानै सोरबा साहा दखान सोरबा नोङो हटेल सोरबा नोङो बायदिसिना गारि घरा बेफोरबायसा माने सुबिदाखौ खालामनानै गावनि जि रांखान्थि जौगानाय बेखौ खालामनो हायो आरो नङा होमबा।
औ नंगौ
बेबायदि दा ओंखायनो नोंथांआ ओ अबे अबे जायगायाव दावबायखो?
आंथ' गोजानाव दावबायफेराखै बे खाथि खाथियावनो आरो। जोंनि जायगा खाथि खाथियावनो। दा बुंनो थांङोब्ला बे अरुणाचल प्रदेश बा डिब्रुगर धेमाजि बेफोरावनो दावबायदों आरो ओरैनोथ' गोजान गोजान जायगायाव दावबायफेराखै
औ-औ।
ओम ओरैनो दावबायना बोरै मोनो माबायदि एक्सपिरियेन्स?
दावबायनाथ' जोबोद मोजां मोनो।
औ।
अरुणचलफोरखै दावबायबा
ओ अरुणाचलाव मा मा जायगाखो नायखो?
अ' अरुणनाचलावथ' बेनो फासिगादखै लेखाबालि फासिगाद होन्नाय जायगा दं आरो बेखैजाय एकदम गावसोरनो बिफां-लाइफांजों बुंफबजोबनाय ना। नेचारेल भिउ जायो। बेखि थांबाथाय मोजां आरो आरो बिसनि जानाय लोंनायफोराबो एकदम गावसोरनो खेथि खालामना मावजोबनाय जायो।
औ-औ।
बेनो अरुणाचलनि मोजां आरो
औ-औ।
बे जायगायाव जोबोद साखोन-सिखोन थायो आरो
साखोन-सिखोन औ मोनसे माने जुदि जायगाया साखोन-सिखोनब्लासो बेवहाय दावबायारिफोरा फैयो नंङा होमबा? मानोना आथिखालावहाय जोंनि माने ओ सुबुं माहारिया जोंनि मानसि माहारिया दायो जोबोद माने सोलायबाय आरो ओ बयबो मोनसे मोजां थावनि मोजां साखोन-सिखोन मोजां दिसिप्लिन मोजां जेराव स्रि-स्राय बै जायगाफोराव माने थांनानै गावखौ माने रिलेक्स खालामनो नंङा होमबा गावनि जि दिनै दिन मावनाय जि खामानि बे खामानिखौ लानानै ओ बिथांमोना सानसेनि थाखाय सोरबा साननै सोरबा सानथामनि थाखाय थांनानै बेयावहाय माने माने जिरायहैयो नंङा होमबा माने माइनखौ प्रेइस खालामहैयो औ। मोजां मोनो दा बियो जोबोद मोजां आरो दा औ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो गोबां जायगाफोरखौहाय जोंङो जौगाहोनांगौ दंङ। आरो बेनि खामानिखौ जोंनि माने खुंथायाव थानाय सरखार आसाम सरखारानो जा बा जोंनि बिदि बि सरखारानो जा बेखौ दंङ होनना आं सानो आरो होमबासो आरोबाव जोङो माने जों नंङा होबा औ जायखो औ जायखौ जों टुरिस्ट होना
औ।
ओम। जों दायो जोंङो ओ मिथिगौ डुबाइफोरा माने टुरिस्टनि थाखायनो माने फेमास औ दा बेबायदि जेरै गवायानो जा दिल्लीयानो जा गोबां बेफोराव नायग्रा माने दावबायारिफोर नायनो थाखाय माखासे बुस्थुफोर दङ दा बेबायदि जोंनि ओनसोलावबो बानायोब्ला माने गोबां दावबायारिफ्रा फैगोन आरो नङा होमबा औ दा औ ओ बेखायनो माने गोबां माने जोङो आरोबाव जोङो मावबावनांगौ
मावबावनांगौ दं औ औ
औ आरोबाव जोंनि जोंनि जायगाफोरखौहाय आरोबाव जों फोसा बावनांगौ दं आरो औ औ आरो बेजों लोगोसे जि जायगायाव टुरिस्ट प्लेस दङ बे जायगाफोरनि खाथि खालानि सुबुंफोराबो माने बिसोरनि साननाय हनायफोरा मोजां जानांगोन मानोना ओरैबायसा जोङो ओरैबायसा माब्लाबा जोंनियाव जाथाय जायो
हम।
गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय टुरिस्टआ फैयो बेयावहाय बिथांमोनखौहाय माखासे गाज्रि बेब'हार खालामनाय
औ
माखासे गाज्रि मिसबिहेभ खालामनाय बिथांमोनखौ मोजांहाय ओ दिसिसन माने सिबिनो रोङैनि थाखाय माने माखासे गाज्रि थासारि जानाय
औ औ औ जायो
दा ओंखाय बेखौ जों जुदि ओ बे फारसेजों जुदि सांग्रां जायोब्ला माने दावबायारिफोरा माने गोबां
गोबां फैगोन आं दावबायनो
औ मोजां जागोन औ दा जोंनियाथ' औ दा जोंनि ओनसोलावथ' गोबां दावबायग्रा बिदि जागा दङ आरो गोबां फैयोबो औ फैयोबो
औ
ओ
दावबायनायनि सोमोन्दै
बिदिब्ला गोजोननाया थाबाय जोङो औ राय्लनाय बेखौ जों दोनथ'नोसै
औ दे जागोन दे